औ नोंथां। खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। मा खालामदों नोंथाङा दा?
ओरैनो दोंथ'यो
अ अ।
नोंथांनि फन खालामनाय जाहोना मामोन?
अ नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा एम्फौ ला था फिसिनायनि सायाव नोंथाङा फंनैसो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ हागोन।
औ।
एम्फौ लाथाखौ माबायदियै फिसियो होनबाथाय जोङो गिबियाव सोरख्रिसो जायो नालाय सिखिरि
औ। औ गिबियाव सोख्रिसो जायो।
औ।
औ।
एम्फौ बे लाथा एम्फौया जोङो इन्दि बिलाइखौ
थां।
बे इन्दि बिलाइखौ बिसिनो होनाय जायो।
औ औ।
इन्दि बिलाइनि जायगायाव खारुं थासोमलिनि बिलाइ
औ
बेखौबोस
औ औ
आरो जेब्ला बियो जायै जायै देरगोन ओ बे गोमोनफैनोसै समाव जोङो मैदुफुल बिफांनि बिलाइबो होनायबो जायो आरो बेयो जेब्ला मोनगोन बेहाय मोनसे सोदोब ओंखारो स्रब स्रब होननाय अब्लानो जों बेखौ ओ सम जाबाय होननानै जोङो गोमोन होननानै बुङो। ओ जाबाय होननानै जोङो मिथ थिगोन आरो अब्ला जों बेखौ ओ आलदा बा थालिर बिलाइ थाइ जौ बिलाइ, औवा बिलाइ बेफोराव जोङो हगारनानै होनाय जायो जायो अब्ला बियो गावनि खुगानि फ्राय फुन्दुं दिहुननानै ओ फिथोब लुनाय जायो आरो। नंगौ बेनि फ्राय जोङो फिथोब बोन बाहायो आरो जोङो बेखौ ओ जुदि जिरालासिनो बेयाव दोनोबा बेबादिनो बियो उनाव उनावहाय सोख्रि महर मोनफिनगोन आरो बिनि फ्राय बिदै होफिनगोन। बेबादिनो जोङो इन्दि ओ फिथोब फिथोबनिफ्राय जों इन्दि खुन्दुं बानायनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ। औ नोंथां मिथिगौ।
इन्दि खुन्दुंजोंहाय माबायदिहाय बानायनाय जायो लुनाय जायो?
औ।
नोंथांङा एसे खोन्थानो हागोनना?
औ नोंथां खोन्थानो हागोन ओ नोंथाङा दि होनलांनाय बायदि ओ ओ लाथा एम्फौआ सिथोब माबायो होननाय बायदि बे सिथोबखौ जोङो ओ गिबियावनो ओ रुग्रोना लानांगोन रु रुग्रोना लानायनि उनाव बेखौ साननै सानथाम जोङो एसे फोराननांगोन बिनि उनाव आरो जोङो ओ बिनि खुन्दुंखौ बहननो थाखाय जोङो बेखौ आरो दैयाव ओ सोमनानै दोननांगोन बिनि उनाव जोङो थावख्रि लुनांगोन थावख्रि गनजों सोनानै जोङो बेखौ ओ फिसा फिसा फिसा बे बेजेखौ बहननानै जोङो ओ थावख्रि लुगोन बिनि उनाव जोङो बेखौ दारिमिन सारियाव लांनानै जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना फास्रा गाननाय जोमनाय बायदिसिना बर'नि ओ सि जोम दानाय जायो आरोना जोंनि बर'फोरा आखाइजोंनो ओ दानाय जायो बेखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गाननाय जोमनाय गासैखौबो दायो आरो बिनि गेजेराव इन्दि खुन्दुं जेरै ओ सिथोबनिफ्राय ओंखारनाय खुन्दुंखौ जोङो इन्दि ओ सि होनना बुंनाय जायो बिनि गेजेरावनो जोंनि बर' आइजोफोरा समायना रमायना बेयाव जोंनि ओ बर'नि आगर हाजो आगर हाजो आगर ओ दाउसा मोख्रेब फारेव मोख्रेब दिंखिया बिलाइ बे आगरखौनो जोङो समायना रमायनायै जोङो बे इन्दि ओ इन्दि जियाव जोङो ओ आगर एरखांनाय जायो बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो समायना रमायना बर'फोरनि गाननाय जोमनाय जि जोम जोङो मोननो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा नोंथाङा जेरैबायदिहाय बुंदों
औ।
इन्दि खुन्दुंखौ माबायदिहाय लुयो? जोङो गिबियाव बे बे फिथोबखौ जोङो गिबियाव ओ रुग्रोनानै लानांगौ। खारदै नङाबा बेवहाय जोङो सदाबो बाहायनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बायनानै मोनो।
औ औ मोनो।
आरो बेजों रुग्लिनानै जेब्ला बे फिथोबा गुरै जागोन अब्ला जों बेखौ ओ सुस्रानानैहाय
औ। हेलौ
बोनथुमनानै दोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जेब्ला बियो‌ रुय रुय अब्ला जों बेखौ फोराननाय जायो फोराननायनि उनावहाय जों बेखौ लुनो थाखाय जोंनो थावख्रि
औ थावख्रि
आरो जों बेखौ दैयाव सोमनानै थावख्रिजों नायदाव नायदाव फिदिं फिदिं एसे बिजिरनानै ओ लुनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
फ्रायनो इन्दि खुन्दुं
औ औ मोननो हायो।
इन्दि खुन्दुं होनोब्लाथाय गोबां दाबायदियावथ' दानि सुबुंफोरा लुनोनो रोंलिया
औ औ नं
जों मोननोनो थांलिया। दानि समाव गोबां बेसे सेन गोसा जाबाय। आरो जों बेनिफ्राय दख'ना फास्रा बा गस्ला बेफोरबादि दानानै जों सुथाबनानैबो लानो हायो। जेरैहाय फास्रा फास्राफोरावबो जोङो दानानै गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर जेरैहाय थाइगिर बिबार दाउसा मोख्रेब फारौ मगन हायागर हाज जायागर दिंखिया बिलाइ
औ औ।
बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोङो गोबां रोखोमनि गाब होनानै बेफोरबायदि आगरफोरखौ जोङो एरना लायोब्लाथाय समायना नुयो।
औ नंगौ।
आरो दख'ना जोङो दख'नायावबो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोर एरनो हायो आरो।
औ नंगौ।
आं लाथा एम्फौ। जों जिहेथु ला थाखौ जोङो। एम्फौ लाथाखौ जेब्ला बेखौ
बेखौ एवनानैबो जायो नंगौना नों
औ नंगौ नोंथां।
थाव जायो। आरोहाय जोङो अनला अनलाबो जायो बे खौ अनला जानो थाखाय जों बे खौ एसे रुदबनानै बिनि बिगुरखौ जोङो इ हरनाय जायो। आरो बेबादिनो अनला एसे एवदबनानै जों अनला ओंख्रिफोराव गारसननानै होनाय जायो। अब्ला सानो जोबोर गो थाव जायो। जोङो बेखौहाय सिंग्रि मैगंजोंबो जायो। आरो थास बिथरि बेफोरजों जोबोर गोथाव जायो लाथा एमफौआ जानो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों बेखौ एवनानैबो जायो।
औ औ
नोंथाङा मा मा ओंख्रिजों जायो मिथिगौ ना
औ नों थां मु मिथिगौ खोन्थानो हागोन मानोना जों बेखौ अनला खारैदोबो जानाय जायो आरो जोंनि बरनि ओ ओंख्रि बियो अनला खारैया बेजोंबो जोङो जानाय जायो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ बिजोंबो संनाय जायो जेरै नोंथाङा होनदों थास' बिथुरिजोंबो जानाय जायो औ नंगौ नोंथां। ओ जोंबो बेजोंनो जानाय जायो नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जोंबो जायो।
औ
औ नंगौ नोंथां
आरोहाय जोङो एम्फौ लाथाखौ
औ
गोदोनि दिनाव गोबां फिसियोमोन नाथाय दानि दिनाव दानि दिनाव एसे खम नुसै जोङो बेफोरनि फिसिनाय खौ बेनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि सि जोम दिहुननो हायो एम्फौ फिसिनानैनो ओ गोबां जोङो रां खामायनो हायो जेरैहाय जोङो बे एम्फौ खौ जोङो फिसिनानैबो जानायनि थाखाय फाननोबो हायो आरो बेनि फिथोबखौबो जों फाननो हायो
औ नंगौ
फिथोबखौ जोङो खुन्दुं लुनानैबो जोङो खुन्दुंखौ फाननो हायो एबा जोङो सि दानानैबो सि खौ जोङो हायो जोङो जेरैथिंबो ओं ओ रां आरजिनो हायो आरो बेनि जोहैबो एम्फौ फिसिनायनि जोहैबो नंगौ नोंथां
थां
ओ आरो जोङो बेनि-बेनि नांगौ जानाय आदार-आदारखौ जोङो नआवबो मोननाय जायो जोङो हाग्रा बंग्राफोराव बाव मोननाय जायो बेफोरबायादिनो थास सुमलिखौबो जोङो जेरैहाय जानो थाखाय गायनाय ज जायो बे बेफोरनिफ्रायबो मोननाय जायो। आरो खारं बिलाइ - इन्दि बिलाइ बेफोरखौबो जोङो न'आव बाहा हाग्रायाव बेफोरबाय दि मोननाय जायो। बिदिब्ला नोंथां - जोंनिया समा जाबोबायमोन। बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबथनोसै होनना सानबायमोन आं नोंथाङा मा बुङो?
औ नोंथां। जागोन गोजोन्थों नों थां।
एम्फौ लाथानि बागै नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय मोनथिना मोना गोजोनना मोनबाय।
नगौ बिदिब्ला दिनैनि सावरायलायनायखौ जों एसेयावनो दोनथनोसै।
औ नोंथां दे गोजोनथों नोंथां।